हेलौ नोंथां औ औ खोनादों
नोंथांनिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ औ
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आं एसे ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो। जेरै जोंहा जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। सम दङब्ला औ। औ ओ दा जोंहा ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बर'। फोरनि ओंख्रिबो दं नङा होनोमबा नोथां जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ सबायाइ साम'। आरो नारजिजों अमा बिदिनो नाफाम बाथोन बायदि बायदि। जोंहा बर'नि खारै ओंख्रिफोर दङ आरो ना ओ दा नोंथाङा ओम जेन'बा अनलाजों दाउखौ माबोरैहाय सङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोङो ओ अनलाजो दावजो माब्रै बानायो होनबा जोंनो गिबियावनो। अनला बानायनो थाखाय ओ माइरं नांग्रोगौ बे माइरंखौ जोङो न'निफ्रायनो लानानै। ओ गिबियावनो बे माइरंखौ जोङो ओ एसे समनि थाखाय एबा दसे समनि थाखाय जों बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो जाहा थे बे माइरङा गुरै जायो आरो बेखौ जोङो गुन्दै खालामनायाव जाहाथे गोरलै जायो। बेनि उनाव बे माइरंरखौ सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ बोखांनानै। ओ मोजाङै सुनानै लायो। सुनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जेरै दसे बेनि जा दै सु-सुनाय। बे जाहाथे गैया ओ गैया खालामनो एबा सरनो होनो थाखाय जोङो बेखौ दसे दोनथ'नाय जायो बेनि उनाव बे जाहा फोरा गलांजोबो बेनि उनाव जोङो बे ओ माइरंखौ जोङो ओ गुन्दै खालामनो थाखाय जेरै गोदो गोदायथ' ओ सुबुंफोरा। ओ जेरै दिंखि एबा उलार आरिफोराव जोङो ओ देयोमोन। ओ नाथाय दानि जुगाव जा ओ मिक्सार ग्राइनडार ओंखारबाय जेला गोबां सुबुङानो बेजोंनो बेखौ। माइरंखौ गोल ओ गोरलै खालामो एबा गुन्दै खालामो बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बेखौ गुन्दै खालामो जों गुबुन फारसेजो ओ दाउ जा बे दाउखौ जोङो गिबियावनो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय एबा दखानफोरनिफ्राय लाना फैनाय नङाब्लाबो जों न'आवनो थानाय दाउफोरखौ ओ। माबानानै सिथारनानै जों बेनि जा ओ मोजां खामलागा एबा गांफोरखौ जोङो मोजाङै। साफा खालामग्रोयो साफा खालामनोखांनायनि उनाव बे बेदरफोर ओ दाउखो जों मोजाङै फिसा फिसा गोदानानै लायो। गोदानायनि उनाव जोङो आरो फिनखेबाव बेखौ मोजाङै ओ सु सुनानै लाबावो सुखांनायनि उनाव जोङो बे जा दाउ बे दाउखौ जोङो साराय गुदुङाव एसे थाव होनानै बेयाव जोंङो नांगौ बादि जेरै पियास आरि ओ होनानै जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लायो। एवफ्रामखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसे जाय जाय अनला बे अनलाखौ जोङो गिबियावनो ओ जेरै नांगौ बायदि दै लाग्रोबाय दैनि उनाव जोङो ओ बे अनला जा बे अनलाखौ जोङो होयो। ओ एबा जाय दाउ खायफाया जेरै दाउ दाउ गिबियावनो ओ दै होनानै ओ बेयाव जेब्ला दाउआ मो दाउनि जाते बेफोर मोजाङै गोदौवो गोदौनाय ख समाव जा अनला बे अनलाखौ होनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। ओ बेनि उनाव जेरै ओ अनलाखो खौ होखांनायनायनि उनाव बेयाव जोङो नांगौ बायदियै एबा गावनि हिसाबै खारै खारै जा बे खारैखौ होनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो जेरै जेब्ला बे खारियाबो होखाङो। बेनि उनावबो जोङो बेफोरखौ मोजाङै खोबनानै दोनो दसे समनि थाखाय बेनि उनाव जोङो खोब खांनायनि उनाव बोखारनानै फिन खेब। नांगौ बादि जेरै मस्ला मस्लि जेरै ओ बानलु ओ सामब्राम। ओ जेरै ओ हाइजें एबा जाब्रां नङाबोलाबो जेरै जोङो दखानफोराव बायना मोननाय मस्ला आरिफोरखौ जों होनाय जायो ओ बेनि उनाव बे खेब फिन केेब जों खोबनानै दोनबावो खोबखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ नांगौ गावनि हिसाबै एबा न'खरनि जेसेबां सुबुंफोर बिसोरनो थोजासे हिसाबै जोङो दैखौ दोननानै बेखौ जोङो ओ रोसिखौ दोननानै जोङो थिखा बा बोखाङो आरोना बेफोरबायसानो जोंनि जा ओ अनला आरो दाउखौ संनाय जायो ओ नोंथांमोननि जाय ओ नारजि आरो अमाखौ माबैसा सङो एबा माबोरै सङो नोंसा फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोङो दा नारजि संनो थाखाय जोंहा ना नारजि बिलाइ नांग्रोगो नङा होमबा नोंथां बे नारजि बिलाइया जोंना फाथोनिफ्राय जायो आरो ना जोङो ओ गिबियावनो जोङो फाथोफोरखौ हानानै लाग्रोयो बेनि उनाव बे फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै सानदुंआव फोराननाय जायो आरो ना बे फाथो बिलाइखौ जोङो गो थां एबा भाजाफोर एवनानै जानो हायो आरो बिदिनो जोंहा दा बे ओ जेब्ला फाथो बिलाइया रानांगोन अब्ला बे नारजि महर मोनो आरोना बिदिनो ओ बे नारजिखौहाय जोङो मोजाङै बासिनानैहाय जोङो मोजाङै सुनानै जोङो बे खौ ओ दैयाव खारै होनानै रुग्रोना लायो आरोना खारैखौ मोजाङै नांजा से होनानै गेब्लेेजासे माय जोङो रुनानै लाग्रोयो आरो बि नि उनाव जोंहा सागं सानानै होयो जेब्ला ओ गेब्लेथों होननानै।
औ
बेनि उनावहाय जोङो अमा बेदरदो संगोन नालाय बेखौ ओ अमा बेदर खौ मोजाङैनो जोङो पियास आरि होनानै जोङो एवफ्रामग्रोना लायो आरो बिदिनो ओ गावनि नांगौ बादि मस्लाफोर जेरै सामब्राम हाइजें गुफुर हाइजें आरो बिदिनो गोबां बेदरफोरनि मस्लाफोर दङ बिदिनो जोङो होनानै यो बेनि उनाव जा जोंनि नारजि रुनानै गेब्लेबाय बेखौबो जोङो बेयाव होनानै होफाबाय आरो बेयावथ' जोङो खारैखौबो होखाबायना बिदिनो संख्रि बालु अर होनानै जोङो ओ दसे सम गो दौ होननानै गावनि नांगौ बादि ओ रोसि थेब थेब खालामबाबो खालामजायो आरो खायफा ओंख्रिबो संनानै जायो ना ओ बि दि खालामनानै जोङो जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरोना बेबायदिहाय जोंनि ल' संनाय जायो आरो
औ
ओ आरो ओ बिदिनो जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ जोंनाथ' बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो खारै ओंख्रिखौ मिथिनाय जायो आरो ना बे खारैखौ माबोरैहाय बानायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ औ ओ बे खारैखौ जोङो थालिर बिलाइनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना खायफा खायफा सुबुंफोरा मैदुफुल बिफांनिफ्राय बानायनाय जा बानायो होननानै बुंदों ना थाय आं बानायफेरनो मोनाखै आरो ना जोंहा दा थालिर बिलाइखो थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै लाग्रोयो आरो बिनि ओ दिमादा बेफोरबो जायो आरो ना बेखौबो जोङो खन्थाफोरजों जावखुनानै जोङो बेखौबो सिथा सि दाख्लानानै जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो जोङो ओ जा थालिर बिफां बेखौबो जोङो थुख्रा थुख्रा दाननानै बिनि जि ओ थालिर दख'ना नङा होमबा थां बेखौबो जोङो ओ बोख्लानानै जोङो सेखाफोरजों मोजाङै फिसा फिसा जिरनाय जायो आरो ना बिदिनो जोङो सान्दुंङाव बेखौ फोराननानै जेब्ला बियो रानगोन अब्ला जोङो बेखौ सानद्रै गुबुंफोर लानानै जोङो बेखौ हांगारखौ सालिनाय जायो आरोना बिदिनो सालिखांनानै बेखौ बस्थाबा जोङो खादाफोराव लाना फैनानै बिनि सरग्रा आयजेंफोरजोंहाय जोङो दै होना सरनानै जोङो बेखौ खारै जानाय जायो आरो नों
औ औ नंगौ
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो मा मा मैगं गोथांफोरनि ओंख्रिखौ माबोरैहाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिं थ' बर'फोरना गोबां सुबुङानो एबा गोबां सुबुंनि मोजां मोननाय मैगंफोरानो जाबाय बांसिनानो जाबाय खारै मैगंखौ मोजां मोनो आरो ना ओ बे खारै मैगंखौ जोङो जोंना जेरै गोजां दा ओ गोजां बोथोराव जोंना जेरै जायो। लाइ लाफादै खारै आरि जायो आरो ना
औ
बेनि अनगायैबो जोङो जायैनो पानिलाव खारै नङाब्लाबो जेरै जों खुमब्रा ओ एबा लावि‌ आरि खारैखौ जों जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो आं नोंथांनि सेराव ओ नाफाम जा नाफाम बेखौ माबायदि बानायो बेनि बागै फोरमायना होनो सानदों आरो ना
औ नोंथां
नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांग्रोगौ ना नाजों लोगोसे नांगौ जोंनो थास' गोसोमनि जा बुगा एबा थारा बेखौ लोगोसेनो जों ना नाखौ माबायसा मोनो होनोब्ला नोंथाङाबो मिथिखागौ ओ जेरै जोंङो दुब्लि फोथारनिफ्राय गुरनानै नङाब्लाबो जेरै जोंनि हाखरनि एबा ओ जेरै ओ दंग' आरिफोरनिफ्राय जोङो मोजाङै सारनानै नङाब्लाबो जोङो बोनानै आरिनानै जों जों नाफोरखौ मोनो नङाब्लाबो जों दानि जुगाव हाथाय हाथाय बाजार आरिफोरावबो मोनो बेनि उनाव बेफोर नाफोरखौ जोङो ओ ओ लाना फैनानै न'आव ओ मोजाङै सुस्रानानै बेखौ जोङो बेनि जा मैला मैथा बेफोरखौ जोङो गैया खालामनानै मोजां जानानै बेखौ जोङो सान्दुंआिरियाव ओ सान्दुंआव ओ मोनसे दाला नङाब्लाबो जेरै सानदुं जोंङो दोननानै बेखौ फोराननाय जायो आरो ना फोरानखांनायनि उनाव ओ जे फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला नाफोरा गोरान जायो अब्ला जोङो बे नाफाम जोंनो जायोनालाय गुबुन फारसे जाय जोङो जा थास' बुगा बेखौ जोङो ओ मोजाङै थास' बिफानिफ्राय हाना लाना फैनानै बेखौ बेनि जा बिगुर बेफोरखौ जों मोजाङै सायनानै बेनि उनाव बेखौ जोङो फिसा फिसा हानानै बेखौ मोजाङै सुना लानानै जोङो जा थास' बुगा बेखौ जोङो मोजां एसे फोरानदबनो थाखाय जों सानदुंआव होना दोननाय जायो आरो ना जेब्ला थास' बुगाया रानद'बो बेनि उनाव जोङो जा ना आरो थास' बे नाफाम बेनि थाखाय जोङो बेखौ जेरै थबसि नङाब्लाबो जेरै दिंखि आरो उलार आरिफोराव जोङो देयो आरो जेरै गिबियाव जों नाखौ गुन्दै खालामग्रोनानै लायो नाखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो जा थास' बे थास' आरो ना गुन्दै खालामखानायखौ ओ खेबसेयैनो एबा जमायै देयो आरोना देखां सुखांनायनि उनाव जेब्ला मोननै गलायो एबा‌ मिस्क जायो बेनि उनाव जोङो बेयाव खारै एसे नङाब्ला दै एसे होनानै जोङो बेखौ गिसि खालामनाय जायो गिसि खालामखांनायनि उनाव जेरै खायफाया ओरैनोबो दोनो नङाबा खायफाया जेरै लाद्रा खालामो नङाबा खायफाया जेरै ओ औवानि हासुं आरिफोरावबो सोनानै दोननाय जों नुनो मोनो आरोना जोंनि जा नाफामखौ बेफोरबाय बानायनाय जायो नोंथांमोननि जे नाफामखौ माबायसा बानायनाय जायो फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बानायनाय जायो आरो ना एखे रोखोमैनो दा जोंहा बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दा ना बाथोनखौ बिदिनो बानायखायो नालाय आं नोंथां फोरमायथ'लायला औ आरो नोंथाङा बिदिनो सबायाइजों साम'खौहाय माबोरैसेबां नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा
औ औ मिथिगौ नोंथां जेरै जों सबबायखौ साम' सबाय सामु संनो थाखाय जोंनो गिबि नांग्रोगोन सबाय आरो साम' बे जेरै साम'खौ जोङो माबिसि मोनगोन होनोब्ला जेरै साखाथिनि जेरै दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो बुथुमना खननानै मोनो नङाब्ला न'नि हखरफोरावबो थायो बेफोरखौबो खनाय मोनो नङाबा जेरै जोंनि खाथिनि दैमा दैसा नङाब्लाबो दं' फोरनिफ्राय मोनो नङाब्लाबो जों हाथायआरिनिफ्रायबो बायनानै मोनो आरो ना बेखौ बु उनाव जोङो साम'खौ जेब्ला न' लाबो लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दै मोजाङाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो ना जाहाथे जाहाथे बेनि जा जानाय जेरै हा हिफोरा जाहाथे गैया जालाङो बेनि उनाव जोङो बे साम'खौ सोमखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो बे सामुनि जा खुगानियाव थानाय एबा जा होथेनाय बेखौ जोङो गिबियावनो गारग्रोयो उनाव एरख'ग्रोयो बेनि उनाव जोङो बेखौ फिन खेब जोङो दैयाव दैयाव दसे सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव सोमखांनायनि उनाव जोङो बे जा साम'नि जा बिजौ एबा खिबु बेखौ जोङो दाननानै लानाय जायो जाहाथे जोङो सामुनि सिङाव जा थानाय मोदोम बेखौ सोबनायाव जाहाथे गोरलै जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ फिन बिनि मोदोमाव जा थानाय जा जेरै बादामालि नङाब्लाबो गुबुन जेरै हाद्रिारिफोरखौ जोङो माबानो थाखाय बेखौ मना गंसेयाव गोखै फिथाइफोर होदेरनानै जों बेखौ सुनाय जायो बेनि उनाव जों गुबुन फारसे जाय बेखौ सुखांानायनायनि उनाव दोनो बेनि उनाव जों मोनसे सबाय जा बे सबायखौ जोङो दखाननिफ्राय बायना लाना फैनानै गिबियावनो बे समायाव जोङो खारै होनानै बे सबाइखौ एबा सागं सानानै जोङो बे सबायखौ खालामनाय जायो नङाब्ला गेब्लेहोनाय जायो बे गेब्लेखांनायनि उनाव जों सामु बेखौ सामुखौ जोङो एवफ्राननानै ज जा स जों सबायाइ गेब्ले होनानै लानाय बेयाव जोङो होनानै होयो जोंनि जा बेफोरबाय सान सामुखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां
औ बिज जसि म औ